औ नोंथां औ खोनला नोंथाङा?
बेखौ नोंथांनो जासिहरनाय जाबोन नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय
होमबा जों नोंथां मोनसे टपिकनि सायावहाय माने रायज्लायनोसै नामा नोंथां माने फिथाइ सामथाइ बा फिथाइ सामथ फरायनायाव जागोन नामा नोंथां बा औवा बा माबा मोनसे
औ ज औ जोङो फिथाइ सामथाय
जागोन होनबा नोंथां नोंथाङा फिथाइ सामथायाइनि सायावहाय एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
हागोन जा भारत हादराव एबा जोंहा गोबां फिथाइफोर मोननाय जायो जेरै जोङो थाइजौ खान्थाल नारें खमला बेनि अनगायैबो थरमुस आरो लेसु आमलायखु नारेंखर बेबायदिनो गोबां फिथाइ जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो बेनिखायनो बेफोरखौ जानानै जोबोर आङो गोजोननाय मोनो लोगोसेनो जा थाइजौनि राजा जा फिथाइफोरनि राजा थाइजौ जायखौ जोङो जायफोरनि राजा होननानै मिथियो बेखौ आङो जानानै जोबोर गोथाव मोनो आरो लोगोसेनो बेखौ जोङो
आसार खालामनानैबो जाजायो आरो जोङो ओरैनोनो ओ ओरैनोबो अरनानै जाजायो लोगोसेनो खाजिबो लानो नाजागायो आरो गोमोन समावबो जानो हायो आरो बेनिखायनो आङो दा औ बेनिखायनो जा आङो थाइजौ फिथाइ बेखौ आं जोबोर गोथाव मोनो बेजों लोगोसेनो गोबां फिथाइफोर दंबावो जोंनिया आफेल आंगुर अनासपथि समफ्राम बेफोरबायदि गोबां फिथाइफोर दङो बे
बेफोरनि गेजेरावबो आंबो लानानै गोथाव गोथाव मोनो आरोनो
सानो बेफोरखौ जोङो जानाया गाहाम आरो मानोना जोङो बेफोरखौ जानाय गोबां ओ भिटामिनफोर मोननो हायो जेरै जोंनि देहायाव नांगौ जानाय भिटामिनफोर आरो आथिखालावथ' जों गोबां ओ मबाइल नाय-नायो नङा होनबा
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बे मबाइल नाय-नायनायाव जोंनिया मेगननि पावारा जोंनिया भिटामिन सिया जोंनिया ओ मेगननि पावारा खम जायोना बेखौ जोङो बै समाव जोङो भिटामिन सिनि आंखाल जायो बै भिटामिन सिनि आंखाल जानायाव जोङो कमला फिथाइखौ जों जोङो जुदि जायोब्ला बे मेगना जोंनि भिटामिन सिनि आंखाला आबुं जायो आरो
औ
खान्थाल फिथाइखौबो जोङो ओ आङो जोबोर गोथाव मोनो लोगोसेनो खान्थाल फिथाइखौ जोङो गोमोन समावबो जा जायो आरो ओ गोथाङावबो जोङो दाननानै जाजायो संख्रि बानलुजों बेनिफ्राय जोङो ओंख्रि महरैबो जानो हायो आरो खान्थालखौ जोङो गो
नंगौ नंगौ
अ बिनि अनगायैबो जा खान्थाल फिथाइनि बेगर बेखौबो जोङो ओंख्रि जानाय जायो आरो
नंगौ नंगौ
औ बिनिफ्राय जोङो ओ जोंनि भारत हादराव जोङो गोदानै फैनाय फिथायफोर जेरै द्रागन फिथायफोरखौ जोङो गो दानैै नुनो मोनदों जायनि फालांगि खालामनानै ओ सुबुंफोरा गोबां मुलाम्फा मोनदों आरो माने ओ बे फिथाइखौ जोंनियाव गोदानै फैनायखाय गोबां आबादारिफोरा बेखौ ओ माबोरै हाय जौगाहोनांगौ बे आबादखौ माबोरै मावनांगौ बे एसेबां रोंगौथि गैयैनि जाउनाव गोबां खम ओ सुबुंफोरा बेखौ थिखांनो हायो ओ बे फसलखौ बिनि थाखायनो ओ बे फसलनि जा दाम बियो ओ बाजाराव जोबोर गोबां माने थाइसे फिथाइ
थाइसे फिथाइयावनो
जोङो ब्रैजि बा दाइनजि राङालागै जोङो मोननो हायो बेनिखायनो जोङो ड्रागन फिथाइनि ओ खेथि मावनानै आबाद मावनानै जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। लोगोसेनो ड्रागन फिथाइया ओ जोबोर ओ ख म खावनाय आरो जोंनि भिटामिन गोबां भिटामिनफोर ओ सुफुंनानै होयो आरो नंगौ। ओ नोंथाङाबो फंनैसो फिथाइ सामथाइनि ओ सोमोन्दै आरो नोंथांनि न'खराव मोननाय फिथाइफोरनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायना होदो?
नंगौ नंगौ नोंथा हा देरै नोंथाङासो दहाय बुंलांनाय बायदि हमना लादो ओ खान्थाल खान्थालाथ' जोंहा गोलोम बोथोराव मोनो जाहैबाय नोंथां। जेरै जोंहा दा खान्थालनि सिजोन दङ खान्थाल एबा थाइजौ माने बे बुस्थुफोरखौहाय जोंहा गोलोम बोथ्राव मोननाय जायो आरोखि। खान्थाल होननानै बुङोब्ला नों दहाय बुंनाय बायदि खान्थाला गोबां रोखोम बजाजायो। जेरै जोंहा गोथाङावबो जाजायो आरो बेनि अनगायै गोमोनावबो जाजायो आरो बेनि अनगायै आरो बेगरखौबो जोङो माने जिरनानैहाय सावनानैबो जानो हायो। एबा जोङो आरो इंख्रिबो बानायना जानो हायो आरो बुहुत गोथाव जायो माने आं जानो बुहुत मोजां मोनो आरो माने। इंख्रि संनान जायोब्ला बाथोन देनानै जाजायो अनेक बुस्थुआवहाय जाजायो आरो। आरो जोङो गोरलैयावबो माने दाननानै बा दाननानैहाय बेदरखौनो सङोबा खान्थाला बिराद गोथाव जायो नंगौ नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बोथोराबो जोंहा आमथिसुवायाबो बारलांबाय दाखालि माने आमथिसुवा बोथोराव जोङो खान्थाल थाइजौफोरखौ ओरैबायदि जायो माने मोनसे दिन आरोखि खान्थाल थाइजौ जानायनि दिन होननानै बुंजायो। आमथिसुवाखौहाय। मानो होनना बुङोबा बे आमथिुसुवा दिनाव जोंहा जेरै- सोरबा सासे आलासिखौहाय जोंनि सुबुं माहारिफोरा जेनेबा बर'फोरनि गेजेरावनो हमना लादो सोरबा सासेखौहाय आलासिफोरखौ लेंहर नानैहाय एबा खान्थाल जायो एबा थाइजौ जायो एबा आमथिसुवा दिनफोरावहाय जेन'बा रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारलायनाय बिदिनो हाग्रा एवनाय नामैनो गामिफोरावहाय खान्थाल थाइजौ जालाङो आरोखि। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै गोदान-गोदान माने बार हादरु ओंखारनाय नों दहाय बुंनाय बायदि माने फिथाइ माबाफोर दङ फिथाइफोर जेरै- खख'वा खख'वा चक्लेट नोंथाङा मोनथिखावौ दा आरो बे अनेक फ्लेभार्सआव सोलियो जेरै बेफोरखौहाय जोंनि ओनसोलाव दा गायफुनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बैग्रि बैग्रि होनबाथ' मोनथिखायो नोंथाङाबो? बहुद आबाद बानायो दाे बाजारफ्राव मार्केटाव बिराद सोलियो आरोखि। जोंनि ओनसोलावहाय दा सान्नानै नायोब्ला बैग्रि बागान हमनानै लादो बै ग्रि बागानावहाय माने बुहुद फैसा दङ। बुहुद रां खावरि दं जोङो गामि ओनसोलफोराव माने बिघासे बिघानै बेफोरबायदि जों बागान खालामनायखौ नुनो मोनो। आरो दानि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन लाइमोनफोरा बिदिखौहाय मावनो बिराद गोसो गुदुं जानाय खौ जों नुगासिनो दं।
नंगौ नंगौ।
ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों एबा माबा मोनसेनि गेजेरजोंहाय जों नुनो मोनो सोरबा थालिर बागान बानायदों सोरबा बैग्रि बागान बानायदों। बेफोर बैग्रि बागानखौ बानायखांनायनि उनाव फिथाइ थायोब्ला जोंना पाय खारिफोरनो फानहरो फायखारिफोरा एसे दाम खमाव बेखौ बायनानै लांङो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
एसे खमाव बायना लांनानैहाय माने हरै टाउन सोहोर ओनसोलफोराव नोगोर जेन'बा सोहोर फोरावहाय माबा होयो ना फानहैयो
नंगौ नंगौ
बे फानहैनायाव दामखौहाय एसे बांसिन लाहैयो आरो बिसोरो जेन'बा एसे खरसा थाबाय नालाय लाबोनाय एबा माबा मोनसे खरसा थायोना बिस्राथ' बिनि थाखाय माने फाननानै गावसोर जा थाइसे थाइनै लाब मोनो बेखौ फायखारिफोरा न'खरावहाय रांखावरि एबा माबा मोनसे सापर्ट खालामो आरो। गावनि फिसाज्लाफोर बा माबा मोनसे माबानायफोरावहाय नोंथां जेन'बा हमना लादो सोरबा न'खरफोरावथ' जोंना फरायनाय थायोना गथ'फोर
औ औ नंगौ
फरायनायावहाय जेनेबा लेखा नांगौबा एबा गस्लाफोर बायना होनांगौ द्रेस बायना होनांगौ जानाय लोंनाय बेफोरबायदि बायना होनांगौ जायो नालाय बेफोराव रांखावरि सापर्ट खालामो जेनेबा फायखारिफोराबो आरो बेनि अनगायै जेरै जों आबादारिफोर आबादारिफोराबोथ' फानहरो नालाय सोर मा होनो बेखौहाय जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय आबाद बारनानै फानहरगोन बिसोरो फानहरखांनायनि उनाव बिसोरो जा फैसा मोनो बा रांखावरि बेफोरखौहाय जेनेबा न'खराव बिदिनो जेरै दहाय बुंदों फराय साफोर थायो जेन'बा फिसाजला थागोन फिसाजो थागोन बेफोरबायदि थायो नालाय बिसोरखौहाय नायनायावहाय फाइनानसियेल सापर्ट बा रांखावरि सापर्ट खालामो आरो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां जायगाफोरावहाय माने बिदिनो फायखारि खालामनाय नुनो मोनो। आरो सोरखौबा गला होनाय नुनो मोनो माने फ्रुइद सालादस होनो जाय खौहाय जेनेबा माने लामाफोरावहाय सान्दुं गोसाफोराव दाथ' गोलोम बोथोर नालाय लामायावहाय थानानै बिदिनो दखान फिसा बानायनानै गला फिसा बानायनानैहाय माने फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो। दानि लाइमोनफोरखौथ' नोंथाङाबो नुखादों अनेक बिदिनो ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो जोंहा खमला बा आफेल बेफोरनि सायाव बुंनो साननानै नायोबा आफेलखौथ' जोंहा जोंनि हरै उसुं खौसे जेनेबा खाथिफ्रावनो अरुणचल अरुनाचल काश्मिर बेफोराव मोनो नालाय जोंना हमना लादो अरुनाचलखौनो हमना लानोसै नोंथां अरुणचलावहाय जोंहा आपेल मोननाय जायो। बे आपेलखौहाय बिसोरो जेनेबा जोंनो फानहरगोन जों जेन'बा बिसोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जों ओरै एसे बांसिन दामाव फानफैयो रांखावरिखौहाय एसे बारायनानै फानफैयो बेफोरजोंहाय जों थाइसे थाइनै मुलाम्फा जायो। बेफोरजोंनो जोंनि ओनसोल फोराहाय एसेबाबो डेभेलप जादों आरो नों दहायसो बुंनानै थांनाय बायदि जोंहा भिटामिनफोर जेनेबा बेफोरखौ जायोबा देहा फ्राहाय थाजिम मोनो। माने फिथाइ-सामथाइ जायोबा जोंनि देहाफ्रा थागद थायो। बेफोरावहाय जोंहा जेबो माबा मोनसे मेडिसिन गाज्रि बुस्थुफोर इउस खालामनाय जाया नालाय। ओंखायनो जोंहा बेफोरखौ बायनानै जायोब्ला जोंनिनो मुलाम्फा जायो।
औ औ
जोंनि माबायावहाय बाजारावहाय बिराद मोजां सोलिनाय मोनसे मुलाम्फा गोनां फिथाइ-सामथाइ आरोखि बेफोरा आफेलफोराहाय खमलाफोराहाय औ
औ नोंथाङा आं मोननैसो ओ जागायबावनि जेरै नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंदोंमोन जे ओ मेडिसिन होनाय जाया होननानै नाथाय आं खायफा फिथाइफोराव बेफोरबायदिनो जा आबाद मावनाय फिथाइ जेरै बैग्रिनि जोङो आबाद मावो बेनिफ्राय जोङो थरमु स आरो द्रागन फि
औ औ
ओ दिनैनि समाव बिगियान जौगानानै जा दिहुननाय ओ हासारफोर आरो एबा मेडिसिनफोर बेखौ लगायनानै माने बेफोराव होनानै जोङो फिथाइफोर खौ ओ गोबां खम समावनो जों गोदोर गोदोर खालामो आरो ओ
अ मेडिसिन माने ओ औ नोंथां माने ओरैबायदि बे मेडि सिन होननानै बुङोब्ला जुदि जोंनि सुबुं माहारिनावहाय जेबो माबा मोनसे गोहोम खोख्लैया बा जेन'बा मेडिसिन होनानैबो जोंनाव जेबो गोहोम खोख्लै मेडिसिन होयोबा बे जेबो नङा। खिन्थु मोनथिखा हसिखा जोंनि सुबुं माहारिनाव माबा मोनसे जागोनखौ मिथिखानानै एबा माबा मोनसे इफेक्ट एबा माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन खौ मोनथिखानानै बे आबादारि फोराहाय माने मेडिसिन बा माबा मोनसे मुलि गाज्रि मुलि होनानैहाय फेदेरोबा बे आबादारिफोरनि गोरोन्थि आरोखि। जुदि नोंथाङा बेखौ फेदेरनायाव बेहाय जेनेबा अर्गानिक हा-हासार जेरै जोंना गोबोर दं मिथिंगायारि सम्पदफोर जेनेबा माबा मोनसे बिलाइखौ सावनानैहाय जानाय हासार बा जोंनाव जेबो खहा जायो बुस्थुफोरा आरोखि बेफोरखौ जुदि बाहायनानैहाय बानायनानै जेन'बा फेदेरोबा बियो गोरोन्थि जानाय नङा। खिन्थु बिसोर मोनथिखा हसिखा जोंखौहाय जुदि सुबुं माहारिखौनो गाव गावबायायदि मानसि जेन'बा गावनि सुबुंखौनो माने खहा खालामनाय गोनां जागोन आ रोखि बिदियाहाय। माने बे गोरोन्थिया जाहै बाय माने आबादारिफोरनि जागोन जुदि बियो नांथारै बुस्थुखौहाय बाहायोबा आरो खि नोंथां
औ नंगौ। आङो सानो ओ बेफोरखौ जा हाथाइनिफ्राय बायनानै मोननाय फिथाइफोर सामथाइफोरखौ गायना ओ जानायनि सोलायै जा न'खरावनो मोननाय एबा ओ न'खरावनो औ मोननाय जा फिथाइफोर जेरै रैमालि फिथाइ, समफ्रां फिथाइ थाइजौ फिथाइ आरो खान्थाल फिथाइ ओ नारें खमला फिथाइ बेफोरखौ जोङो जानांगौ आरो मानोना बे बैफोरखौ जाबा जोङो औ नंगौ जोंनिया देहायाबो मोजाङैनो थाबाय थायो आरो जोङो बेनिफ्राय जोङो गोबां भिटामिन एबा प्रटिनफोर मोननो हायो आरो। अब्ला जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथां औ जागोन जागोन नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां बेखिनि समखौहाय आंजों बारहरनायनि थाखाय। गोजोन्थों
औ थारैनो गो